हेल' नोंथां।
औ।
अह।
औ।
औ गावनि लाइफ स्टाइलनि बागै आर ना।
औ।
खोनाद'? दा आंनिखोनो बुंनोसै बेनि उनाव नोंनिखौ बुंबानो जाबाय।
औ जागोन नोंथां।
लाइफ स्टाइल होनबाथ' बिदिनो जानाय थानाय बेफोरनि बागै आरो ना औ। आं दा माखो जानो मोजां मोनो बेखौ बुंग्रोनोसै
औ जायो।
बेलायाव जेनेबा जेरै जानायावथ' ओंखाम थाबाय बेनिफ्राय ना बेदर बिदिनो बयलार बेदर अमा बेदर आंनि बियो फेब्राइद आरोना बेखौ जानानै आं जोबोर मोजां मोनो।
औ।
औ ओमफ्राय आरो जेनोबा मा होनो बेखौ जांफुद ना मानो बिदि
औ औ।
अ बिदिनो बे एग रल फाय साउमिन पक' च्चिकेन पक'रा इनिफ्राय मम' बेफोरखौ जानो जोबोद मोजां मोनो आरो आं। ओम ओमफ्राय गाननायनि बेलायाव गाननाय जोमनायनियाव बिदिनो फेशन टाइपनि बुस्थुआ जेनोबा ग्राफिक गोनां गस्ला ओम फ्राय लंपेन्टफोरावबो बेगि स्टाइल बिनो फरमेल ड्रेस आरोना बेफोरदिखौ मोजां मोनो आङो।
औ।
औ बेनिफ्राय आं बांसिनानो स्टेनदार्ड आरो। खोनादोंना नोंथां? औ। दा नोंथाङा बुंदो नोंथाङा थानो मोजां मोनो नोंथाङाबो बुंनो हागोन।
औ आं जानायनि बेलायाव बुङोब्ला नेसार माने मि थिंगायाव मोननाय मैगं थाइगं बुथुमनायखौ आं बांसिनै गोथाव मोनो बेदर फोरनि अनगायैबो माने जेरै दिंखिया थास' बिथुरि थास' आथें ओमफ्राय माना मुनि सिफुं मेगं बिदिनो माथि गालदाब बिदिनो खुदुना माने बेफोरदि मेगं नागिरनायखौबो आं बांसिन गोथाव मोनो जेरै फाथो बिजौ बेफोरखौ आं माने जानानै जोबोर मोजां मोनो आरो बेफोरदि नागिरनाय भाजा मेगंफोरखौ औ
सबनि निफ्राय फेभरेट ओं ओंख्रिया मा जेनेबा ओरैनो मोनसेल'
आंनिया थास' बिथुरि जो नाफामखौ आं जोबोरैनो गोथाव मोनो माने।
औ। औ उम।
नोंथां बुंनाय बायदिनो आंबो माने इदिखौ जानायखौबाथाय माने बाजाराव बायनानै मोन ननाय बेफोरखौ आं माने माबाखौ जानो मोजां मोनो आरो मम' बेफोरदिनो
ओ।
मम'खौनो बांसिन मोजां मोनो ओमफाय फ्राइद राइस बेखौ। स्किन ब्राइट राइस खौ आं जानानै जोबोर माने मोजां मोनो आरो। औ। गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुङोब्ला आं माने नरमेलै जोबोर माने नर्मेल थानो मोजां मोनो आरो। जेरै कुरतिफोर गाननानै। आरो बिदिनो आङो बेरायनानै मोजां मोनो आरो माने।
उम आरो निजिनि बर' ट्रेडिसनेल ड्रेसखोलाय
खौबथ' गानखायोआनो माने दिनो बेरायनाय आरियाव बिब फोरथिखौ गाननानै मोजां मोनो आरो।
औ।
बेफोरखौबो गानो। स्कुल कलेजावथ' दा जोंना बिदि बिदिनो दखना बेखौ गानखानाय जायो।
औ।
औ ओमफ्राय इदिनो थानायाव नरमेलि थानो मोजां मोनो आरो मानसिफोरजों रायज्लायनो। बेफोरबायदिनो औ लोगोफोर जों रायलायनानै अबेबा बेरायनो थांनाय बेफोरबायदिनो बेरायनानै आं जोबोर मोजां मोनो आरो माने। हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां
हेलौ
औ। खोनादों ना
औ खोनाबाय नोंथां। ओमफ्राय नोंथाङा रिल्स फोर बानायनो मोजां मोनोदा
औ सम सम माने आङो बारा बानाया सम सम माने टाइम पास बेफोरबायदि खालामनो थाखाय आं माने बानायनाय जायो आरो। हारसिं गोदाव सोराव बिदिनो जना थालाबायबा बिदिनो माने गोसो जानानै बानायो आरो बेफोरदिखौ। औ नोंथाङालाय हेल' खोनादोंना नोंथां
हेल'
औ खोनादों ना
खन मोन नथा
नाङाबो खालामो नामा?
औ आंबो रिल्स खालामनो जोबोर मोजां मोनो बिदिनो
जानांगौ नोंथांनाव नेटनि एसे प्रब्लेम दं प्रब्लेम जादों माने आं खोनानाय खोनाय जागासिनो नोंथांनि रावखौ नोंथाङा अननानै एसे नेट गोनां जायगायाव थाबा मोजां जागौमोन नामा नोंथां।
थ हेल'
अ औ खोनादों।
हेल' नोंथाङा मा टाइपनि रिल्स होनना मोजां मोनो थाबायनाय ना बिदिनो मोसानाय?
आं बिदिनो बेरायनो थांनायाव माने थाबायलाबायनानै खालामो आरो।
औ। बखिानो थाबायनायखौ बानायोना जेबो मोसानो रोङाबा औ बेनिखायनो बेखौ मोजां मोनो आरो औ औ औ औ फ्राय सानफ्रोमबो मा मा खालामो आरो दैलि
दैलि खामानिया आं बिदिनो ओंखाम ओंख्रि सङो औ फुङावनो उथिनानै बिदिनो लामा सिस्लाफोरखौ सिबनाय जायो जों हिनजावफोर नालाय बिनि उनाव ओंखाम ओंख्रि सङो बेफ्राय ओंखाम ओंख्रि स ज म ं लादों बे ों टाराव फैयो बेयावनो सोलोङो आरो सोलोख। थांनायनि उनावनो जों न। खराव थाबाथाय ओरैनो मानसिफोरनोबो फाननो थाखाय जिफोर सु। सुनानै फाननाय जायो
औ औ औ बास। ओ-नि-निजेनि खामानिखौ मावबाय।
औ निजेनि खामानि खौ मावनानै
नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा सा। औ नोंथाङा नोंथाङा माने मा खालामना थायो
बिदिनो रिल्स बानायो फट स सु। खालामो आङो ओमफाय भिडिअबो सुट खालामो बिदिनो खालामबाय थायो आङो इदिट। टिंबो खालामो सम सम टाइम मोनबानो।
औ
बिदि खालामना थायो आरो ओमफाय बिदिनो बेरायनोबो थाङो सम सम। बरिं जाबाथाय आं बिदि थानानै मोज। जां मोनो आरो मावनानै।
औ नोंथाङा दासिमहालागै मा मा जायगाव। बेरायहैखो आरो बेरायहैनानै माबायदि मोनखो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ आंथ दासिम गोजान हायसिम थांनाया शिलं। थांबाय बेयाव थांदोंमोन जोबोर मोजां मोनदों थांनानै।
औ बेफोरनि माने नेचार जायगानि बागै माने एसे फोरमायनो हागोन नामा औ नुथाय। औ नेचार माने नोंथाङा माबादि मोनदों। थांनानै माबायदि
अ जायगाफोराथ' जोबोर बिफां लाइफां हाजो बायदिसिना दै बोहैनाय वाटारफल बिदिनो थानाय जानायफोराबो जोबोर मोजां। मोजां गोबां रोखोमनि। फिथाइ सामथाइ मोनो।
औ
जानाय आरो जानायफोराबो गोबां रोखोमनि। बे गुबुन गुबुन मोनो आरो। जोबोर मोजां नां। आरो बेयाव थांनानै
औ
नोंथाङाबो मायावबा थांफारबाय नामा?
आं बिदिहाय गोजान जायगा थांफेराखै आसामनि बाहेर बुङोब्ला भुटानाल'सो माने जोंनि खाथि जायोना बे आं भुटानाव थांफेरबाय आरो
औ बेयाव थांनायाव मा मा नुबोखो मा मा जाबोखो?
जों थांनायाव स्कुटिजों थांदोंमोन औ माने ओरैनो बेराय खथ' जों माने स्कुटिजों थांदोंमोन। जोंनि खाथि जायो नालाय बेवहाय जों माने सानसेनो थांनानै सानसेनो फैफिनदों आरो स्कुटिजों बेराय खथ' लोगोजों थांदों। लोगोजों थांनानै बिदिनो नायना। फैबाय बिसोरनि जायगाखौ। आरो बिसिनि नुनानै। नुनो मोननायाव बिसोरनि जायगाया जोबोर माने बिसोरनि सुबुं अनजिमाया खम आरो माने जायगाया सिरि जोबोरैनो मोजां आरो थांनानै जोबोर मो जां नांदों। आरो बिसिनाव माने आं नुनायाव बांसिन बयल खालामनानै जायो बिसोर। रुनानै जायो माने बांसिन। औ बिदिनो बेरायनानै जोंबो बे जायगायाव दैमा-दैसा बिदिनो नुबोदों आरो। बेरायनानै हाजो इस इस। बिसिनि जायगायाथ' हाजोसो नाङा नङा होमबा पाहार। औ बेयाव जोङो ओरैनो मम'स चावमिनखौल' जाबोनाय जादों आरो। बिदिनो सानसेनि बेरायनाय नालाय थांनानै आरो गिदिंना फैफिननायल' जादों आरो जों।
आ।
औ।
औ बेरायनानै।
औ खोनादों।
दे बिदिबा नोंथां। हेलौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ने दा एसे प्रब्लेम जादों।
औ बिदिब्ला दोन्थ'नोसै नोंथां गोबां बाथ्रा मिथि मोनबाय नोंथांनिसिम। गावनि लाइफ स्टाइलनि बागै।
औ।